औ खोनाबाय आंबो खोनाबाय दे आयदाया जोंना आरो जाफिननांसिगोन नामा औ आरो खेबसे माने जों स्टार्ट गोदानै खालामनांसिगोन
आयदाया
आइ गुबुन लानोसैनामा आयदाखौ जेरै नों
आङो चिरांनि होनजायो
चिरां द्रिस्तिकनि चिरां जिल्लानि चिरां जिल्लानि औ चिरां जिल्लानि ओरै साइदआव काजलगाव साइदआव रौमारि
नंगौ
औ ओरैनो मोजां जायगा नायजाथावना मा जायगा दं ओरैनो
नायजाथावना जायगाया जों जायगायावथ' गोबां दङ बुंनो थाङोब्ला जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्आवनो गोबां पिकनिक स्पट आरो बेरायथाव जायगाखौ जों मोननो हायो
ओम
बुंनो बुंनो थाङोब्ला बयजोंबो सिगाङाव मिथिजानाय जेरै दैजिं फेस्टिभेल जोंहा रौमारिनि साखाथियाव थानाय हाग्रामा दालांनि साखाथियाव दैनि साखाथियाव खुंनाय जायो दैजिं फेस्टिभेल दा बेबो मोनसे एसे बेरायनो थाखाय मोजां जायगा आरो बेजों लोगोसे जोङो बेनिफ्राय दावखोनानै मोनबावगोन ओरै भुटान आरो इण्डिया बर्डार खाथियाव बेयो मामोन मोनाबिलि मोनाबिलि बिलि मोनसे पिकनिक स्पट दं औ बेवबो मोजां माने बेहाय मोजाङा ओरैबायदि मोनसे सिजोन थायो गोजां बोथोर न' डिसेम्बर जानुवारि बे सम समाव बांसिन गोबां मानसिफ दावबायो बेहाय बेरायनो थाखाय
आरो बैयैहाय माबायाव सिखोनना जोहोलाव नेसनेल पार्कआबो गोलैयो नामा एसे चिराङाव
जोंनियाव चिरां डिस्ट्रिकटआव गोलैलिया मानो होनबा बेहा ओरै क'क्राझार दिडिस्ट्रिक्नि सिङाव जिल्लानि सि सिङाव दङ
क'कझार जिल्लानि सिङाव
नोंथाङा माब्लाबा
चिराङाव औ आं थांदों हाग्रामाादारानो थांदों औ दैजिं फेस्टिभेलाव थांदोंमोन
नोंथाङा बेहाय मा मा बेरायनायजों लोगोसे नुलांनो हाया फोरमायनो हागोन नामा
बेयो मोजां टुरिस्ट मोजां टुरिजिमनि थाखाय बे बड'लेण्डनि जोंनि बड'लेण्ड हालामनि टुरिजिमनि थाखाय बहुत मोजां आंनि मथे आं साननाय मथे एसे मोजां बेजों लोगोसे ओ फेस्टिभेलाव गोबां रोखोम रोखोमनि कनसार्टफोर जायो कनसार्ट जायो ओरै मोसानाय मुसुरनाय दङ फेशन श' दं मिउजिक कनसार्टफोर जालाबायो आरो बे नायनानै मोजां मोनबोदों आङो मफ्राय बिदिजों लोगोसे हेलिकप्टारनि राइदिं दं गराय राइदिं दंमोन आरो मैदेर मैदेर गाखोनाय मैदेराव गाखोना फैदों मोजां एक्सपिरियेन्स औ आरो बेजों लोगोसे जे आइ आइ दैमायावबो एसे मोजां नांदों आइ दैमाखौ मोजां बहुद मोजां जोबोद मोजां आरो नाव नावाव गाखोनाय जादिया
औ
नाथाय मोजां नांदों दैखौ एसे दांना फैदों साफामोन दैया जोबोद साफा दै बे टाइमाव उम उम
सिजोनाव नाथाय माखासे गोजौनिफ्राय हाजोनिफ्राय फैनाय दै हिसाबै बेयाव एसे गुबुंले दैया थायो आरो
औ औ औ फेस्टिभेल टाइमावथ जों ओ जा डिसेम्बर जानुवारियाव उम आं थांनाया टु थावजेेन नाइनटिन नैरोजा जिगुआवनो थांदोंमोन लास्ट औ बिनि उनावथ जादिया लास्ट इयार थांनाय बोसोराव जादों बहुद बोसोरनि उनाव औ औ
हाय ओ फेस्टिभेलाव ओ जोंनि हारिनि माबा मुलाम्फा खहा बेखौ मोनदांनो हादों नामा अननानै एसे फोरमायनो हागोन
औ जिखुनु बिदि खुंनायावथ बा जिखुनु माबानायावहाय थाखायो खहा आरो मुलाम्फा थाखायो
औ
दा मुलाम्फाहाय मुलाम्फा हिसाबै बुंनो थांबा मानिया बियो जोंनि बडलेण्ड हालामनि मोनसे गिदिर थार फेस्टिभेल नालाय बेजोंनो टुरिजिम फेस्टिभेल हिसाबै बुहुत ओ गोजानावबो आसामनि दाब दाब जायगा बाहेरनि जायगाफ्रावबो मोन थि जादों बे बिदि मोनसे फेस्टिभेल बिराद गिदिर खुंनाय जायो होननानै, बेजों दिंनो मुलाम्फा बायदिहाय ब ओ बिदिनो बडलेण्ड हालामावहाय टुरिजमनि बिबाङा बांनो हागौ आरो बेखौ फेस्टिभेलखौ नायनायजों लोगोसे जेरै आम बडलेण्डआवहा दंना सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क दङ, रायमना नेसनेल पार्क आरो बिथिं मानास नेसनेल पार्क आरो मेरला जायगा दंलाबायो बिदिनो टुरिजिमा टुरिजमनि एसे डेभेलप जागोन बदि नाङो आरो बेजोंबा आंनि साननाय म
नोंगौ
आरो बियो बहुत गिदिर फेस्ट भेल होननानै ओ सिगाङावहा फेमासबो जादोंमोन मुंदांखाबो जादोंमोन गेजेराव नर्थ इस्टआवनो बद इम बा साफ्रोमबो बयनि सायबो बांसिन गिदिर फेस मुंदांखा जादों टुरिजिम फेस्टिभेल होननानै बेबायदिहै जोंहा बाख्नायजाथाव बर' हारि हिसाबै जों बा बड'लेण्ड हालामनि मानसिफ्रा सुबुंफ्रा जों बेखौ बाख्नाय लाना हायो जे जोंनि हालामावनो बिदि बहुत गिदिर फेस्टिभेल जायो होननानै जों बेजोंनो मुलुगदांखा मुंदांखा बा इन्टारनेसनेल नेसनेल लेभेलाव जोङो एसे नाय मुंदांखा जादों आरो फेमास जादों होननानै दा नै खहा हिसाबै दा बेहाय एसे समाजनि एसे बेरेखा बायदि बिदि खामानि एसे एसे जालाबायो बेथ' ज थाखायो जेरै जौ लोंनायफोर दंलाबायो बा गेमब्लिं जुवा गेलेनायफोर दंला बायोमोन दा बि बेफोर मोनसेफोर मोनसे पार्ट अफ ससाइटि होनजायो आरोना बेफोरखौ खिन्थु बेफोरो ससाइटिनि समाजनि गुबुंले खालामग्रा बेफोर जिनिसा दा बेखौ एसे खमायनोबा मोजां जायो बे मोनसे खहा लाबोदों आरो बेहाय
नंगौ माने गोबां गामि गामि गफानिफ्राय जाय फोर ओ रायजो राजाफोरा बे ओ फेस्टिभेलाव फैदोंमोन ओ बेजों लोगोसे फैनायजों लोगोसे बिसोरो नायनायजों नायनानैल'। थानो हायैनि जाउनाव गेमलिंआव आखाइ होनायनि गेजेरजों सोरबा खहा जादों सोरबा मुलाम्फा जादों बेनि गेजेराव एसे एनैया खहाया जों मोननो हायो।
गासैयावबो थायो एसे एनै थाखायो प्रन्स एन्ड कन्स थायो गासैयावबो औ।
नोंथाङा ओम। बे फेस्टिभेलनि बे फेस्टिभेलखौ आरो। फिन बेबायदिनो मोनफिनबाय थानो लुबैयो
हा मा होनदों।
नोंथाङा बे फेस्टिभेलखौ बेबायदिनो मोनफिननो लुबैयो। ना लुबैया।
फेस्टिभेलखौ आं मोनफिननो लुबैयो। खिन्थु एसे बां सुद्रांनानै लाबोनाया लाबोबाबो साबसिन जायो। सिगांनि बायदि बिदि एसे दावराव बा सुबुं समाजनि एसे बेरेखा खामानिफोरखौ हम थाबानानै जुदि मोजाङै खालामलाङोबा साबसिन जायो आंनि मथे बे फेस्ट सिबोला जाखो फिननांगौ फिन बाट। न्थु सुद्रांना लाबोनांगोन आरो। औ बेबायदि खुंबा साबसिन जायो दा बेखौ बड'ल लेन सोरखाराबो इसे नायबिज दिबा मोजां माखौ माखौ जों मोजां खामनो हायो अबेखौ गारनो हायो अबे बुस्थुखौ मो गोदान लाबोफिननो हायो जेरै बेयावहा
जां आयदायाव नायनो थाङोबा जेरै फेशन श' हाबाफारिया जोबोद। दिनै मुलुगनि गेजेरावनो मुंदां का आरो गोनांथि जोंनि सुबुं समाजाव। दा बिनिख बेखायनो जोङो बेफोरबायदि आयद गायाव जोंनि ग-गामियारि गथ'फोर लकेलनि उन्दैफोरखौ जोङो। सान्स होनो खाबु मोनो।
खाबु मोनो औ।
औ जोङो आ जोंनि हारिया इसेबां गुबुनफोरबायदि ओ दावगानाय हारि नङा हिसाबै गुबुन जायगायाव थांनानै जों बाहागो लानो खाबु मोना। दा जोंनि जायगायावनो जुदि बेफोरबायदि फेस्टिबोलनि लानायनि गेजेरज जों गाव गावनि रोंगौथिखौ ओ सु सख खालामनो मोनसे प्लेटफर्म मोननाय बायदि बुंनो हायो।
औ औ। नो डमेस्टिक मोनसे डमेस्टिक प्लेटफर्मा बायदि जाहैयो बेनिफ्रायनो गामिनि गथ'फोरा ओ गिद थांनानै जों नेसनेल लेब बो इन्टारनेसनेल लेबेलावसहैना हागोन आरो बेजों थांनानै बे मोनसे मोजां प्लेटफर्म ओ फेशन श'नि दारै थांनो हायो। आरो बेबायदिनो फेसन श'नि आलदा दस्रा आलादाबो जों कम्पिटिसनफोर लाबोनो हायो बेहाय जेरै
कम्पिटिसनाव आं औ स्पर्टसनि बेलायाव ओं नंगौ जोङो नुनो मोनदों बर'नि मुंदांखा गोजाम ओ खमलायनाय बेफोरबायदि गेमखौ जोङो बे स्टेजाव खायनानै गुबुन जाथि हारिनि गेजेराव देखायनो हादों बेबो मोनसे हारिनि
औ नंगौ नंगौ
लोगोसे मोजां गेलेगिरिनि सायख'नायनि थाखायबो सुबिदा
नेल जिथुबा गेम्स दं बर'नि बा जोंनि बर'नियाथ' दंखायो मिउजिक श' बा कनसार्ट बेफोरखौबो लाखिनांगौ कमपाटी थाइ खुगा मेथाइफोर फक फक मिउजिकफोर बेबायदि बा गोदोनि जोंनि गोदोनि ओ फुराना मेथाइफोरनि कम्पटिसनफोर बिदि होबा साबसिन आरो
नंगौ
आ बेबायदिनो आरो मोजां फाननो हायो मोजां सुद्रुंबो लाबो जौ जुवानि बा गेम्लिं बे खेला ज जुवा गेलेनायफोरखौ गारहोना दस्राय मोजां खानना सुद्रांना लाबोबा साबसिन जायो फेस्टिभला आरो बेबायाददि लाबोबा बांस मुंदांखांबो जागोन
दा जोङो बेनि खेथ्र'आव नोजोर बोयोबा सुस्रांनायनि बेलायाव जायफोर ओ समाजनि हेंथा बैफोरबायदि ओ बैफोरबायदि म बैफोरबायदि गेम बा ओ हाबाफारि बैफोरखौ जोङो
हाबाफारि
नोजोर लाखिनानै फेस्टिभेलखौ खुंङोबा गाहाम जागोन होनना नोंथांङा सानो बेजों लोगोसे आंङो दा मोनसे सोंथि सोंनो लुबैबावबाय जोबनायाव ओ नोंथांङा बे फेस्टिभेलखौ जा नुदों बिनिफ्राय गोजौ लेभेलाव लांबावनो थाखाय मा मा राहा लानाया गोनां सानो? सुंद'यै फोरमायहरदो नोंथांङा
गोजौ लेभेलाव लांनायनि था खाय माने नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव टारनेसनेल लेबेलफ्राव नामा औ राहा लानो बेबायदि हिसाबैनो ओ दस्रानि डेलिगेटस औ औ आं पइन्ट बायदियै मोनसै मोनसे बे आरि जों मुंदांखा जानोबा एसे ऐ जोंनि डलिगेट सि-स्टेक हल्डार पस थायो नालाय। बा मिनिस्टार्स सेन्ट्रेलनि मिनिस्टारफोरखौ लाबोनानै बेहाय डेलिगेटस बादि लाबोनानै एसे हायो आरो। बेबायदिनो ओमफाय नाम नाम्बार थुआवहा जोंनि इन्टारनेसनेल लेभेलनिथ' आलदा हादोरनि डेलिगेटसफोरखौ लिंहरनानै बिसोरखौ नायगिदिं होना टुरिजिमनि थाखाय होमबानिया अब्लानिया बेलेग औ एम्बासादार्सखौ लाबोनानै बेहाय जों देखाय दिन्थिफुंनो हायो दि दस्रा कान्ट्रिनि मानसिफ्रा फैनानै बेहाय नाय फैनो हायो फेमास जायो बांसिन।
बेजों लोगोसे जोंङो ओ सुबुं सांग्रांथि नि थाखाय ओ जोंङो बेहाय सिकिउरिटिखौबो जों मोजांङै लाखिनो नांगोन। मानो होनोब